ओ-औ नोंथाङा मा खालामदों दा
ओ दं जिरायना नोंथां नोंथाङालाय नोंथाङा आंनि रावखौ मोजाङै खोनादोंना हेल' नोंथां नोंथाङा आंनि बुंनाय रावखौ खोनाहैदों ना
औ औ खोनादों नों थां
औ
नोंथाङा फ्रिबा मोननैसो आयदानि सायाव सावरायगौमोन औ आङो दा बेल आङो दा बेलासिनि ओंखाम ओंख्रि संनो लाहार फाहार खालामहांदों
औ
नोंथाङा फ्रिबा मोननैसो आयदा बा मोननैसो टपिकनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आंङो
औ सावरायजागोन
ओ-ओह नोंथाङाथ मिथिखायो जोंनि दोरोङारि होनोब्ला नां ओह सोहोस जोंनि गोनांथि ओ बेखौ औवाखौ मा मायाव बाहायनाय जायो
ओह जोंनि बर नखर बा गासैबो माने ओनसोलाव माने बाहायनाय औवानिफ्राय जानाय आरोना
औ
जेरै जों माने आं मोन्थिनाय आरो ना रा आं मोन्थिनायबा आं नुबोनाया बा आं नुनाया जेरै जोङो औवाखौ जोङो मा माने जोंहा न' खानो थाखायबो जों औवाखौ नांगौ जायो जेरै जों खुन्थानि थाखायबो नांगौ जायो ओ माला होनाय ओ माने जोंनि जायगायाव माने बे गोलाव गोलाव खानायखौ जों माला होनना बुंनाय जायो बेखौबो नांगौ जायो जों थिंखानायफ्राय नांखाथारगौ ओरैहाय जोंहा औवानि दरजाबो नांगौ जायो औवानिफ्रायनो जों दरखौ बानायनो हायो,
औ
ओह गोदोद थ' जों माने आबै आबौमोननिखौबो नुनो मोनदों बा जोंबो मोनबोदों औवानि सांखौ गायनानै उन्दुनो मोनबोनाय।
औ
जेरै औवानिफ्राय जनाय चियारबो खालामनो हायो टेबोलबो खालामनो हायो बा जों नुदों आरो ना बेफोरबायदि खालामनायखौ, जेरै जि दोननारि ओ आलना बा दान्दा बेफोरबायदिखौबो जों नुनो मोनो
औ
ओ जेरै जोंङो औवानिफ्राय जोङो ना गुरनाय जेखाइ बा ना सानाय सेन बा खबाय ओ जों माइरं जावनो थाखाय माइरं सालिनो थाखाय जोंनो दाला सान्द्रि बा खिरखा जोंहा बाख्रिनिफ्राय माइ दिहुननो हानाय खिरखा बेफोरखौ जों मोननो हायो आरो।
औ औ अह
ओ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा औवानि बागै?
औ औ फोरमायनो हागोन ओ जोंनो औवाखौ बाहायनाय जायो जोङो जेरै जोंनो फार्स्टआवनो ओ जेब्ला मोनसे नखराव गथ गोरलै थायो बेयावहाय नारि हानाय होनो ना?
औ औ औ
ओ बेयावहाय जोङो बेखौबो ओ गथ गोरलै फुथुनो थाखाय बेखौ बानायनाय जायो
औ
आरो बिनि उनावहाय जोंनि बाथौ बेखौबो जोंनि औवा जोंनो बानायनाय जायो।
औ
बेनि अनगायै जोंनि बर'नि नख'राव थानाय जेखाइ खबाइ ओ सेन खखा बेफोरखौबो बानायनाय जायो आरो जोंनो गोनां थार संग्राय बा सान्द्रि होनो जोंनो माइ जावनो थाखाय बा माइरं सालिनो थाखाय बेफोर गोनांथि जायो ओ बिनि अनगायैबो जोङो जोंनि ओ गोनां होननो हायोब्ला जोङो जोंनि दोरोङारि हाबाफोरावबो जोङो औवा औवानिजोंनो जोङो बाहायनाय जायो जेरै ओ मोनसे हाबा बानायनोब्ला जोंनो खुन ओ टेन्ट हाउस बा बेफोर बायदिनो पेन्देल लुनोबो जोंनो औवानि गोनांथि जायो ओ जोंनि ओनसोलावहाय जोङो औवा बुरखाखौनो बांसिन बाहायनाय जायो आरो। आरो जोंनि ओन
नोंथांनि रावखौ आं बारा मोजां खोनानानै फैयाखै हेल नोंथां नोंथांनि रावा खोना फैयाखै
अ जेरै जोङो औवा फिसा फिसाखौ जोङो औवा थेरेब बुंनाय जायो
औ
नोंथांमोननिथिं बेफोर बायदि औवानि मुंखौ मा मा बुंनाय जायो?
जेरै नोंथाङा बे औवा फिसाखौ मा मुं होनदोंमोनथाय?
औवा थेरे
औ जोंनि ओनसोलाव बेखौ माने थाय औवा बुंनाय जायो आरो ना जेरै जोंनि जायगायाव मोनथिनाय गुबुन गुबुन ओनसोलाव माने मुंफोरा आलदा आलदा जायो नालायनाय बुंनाया जोंनि ओनसोल ओनसोलाव जेरै औवा गिदिरखौ जों फुरखा औवा बुंनाय जायो जायो ओमफ्राय जों माने थेलेब मडेल जोंनिया माने जाथिवा बुंनाय जा जायो आरोना बै जाथि औवा जोंनो एसे सेम माने फुरखा औवाजों - सि मिलायफ्रामो आरोना औवा गेदेरजों बेखौ जोङो मखल औवाबो बुंनाय जायो।
औ
नोंथांमोननि ओनसोलाव औवाखौ मा मा बा मुंजों बा मुंखौ मोनथियो एसे खोन्थाना होलाय।
अ जोंनि ओनसो आथिखालावहाय औवा खौनो बांसिन मिथिनाय जायो बिनि उनावहाय औवा फिसा फिसाखौ औवा थेरे बिनि उनावहाय ओ औवा गुबै अनेक रोखोमनि दङ आरो दा बुंनो थाङोबा जोंहानि नखराव बे औवा मोनथामखौल द गायना दोननाय जादों आरो।
औ
ओ ओह जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनदों औवा औवाखौ जोङो फानहरनानैबो जोङो औवानिफायबो जोङो मोनसे न'खर सलायनो हायो बा औवाखौ फाननानै जोङो मोनसे बिजनेसबो मावनो हायो। बेफोरबायदि नुनो मोनो। नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोरबायदि नुयो ना नुवा
औ नुयो नुयो जोंङो औवाखौ जों नआव जुदि गायना लानो हायोबा गोबां औवा थायोबा जोङो औवाखौ जोङो फानहरनोबो हायो नखर खुंनो थाखाय जों एसे माने सुबिदा जायो आरोना थाइसे थाइनै बा ओंख्रि बा थाव संख्रि बेफोरबायदि जोङो माने बायनो थाखाय जों माने एसे माने सहाय जायो आरोना बेफोरबायदिखौ जों माने औवा सुवा बेफोरखौ माने गायना लानो हायोबा बा फाननो हायोबा एसे हहाय जायो आरोना। नखर खुंनो थाखाय जेरै जों औवा खौथ जों बांसिन जों गाव गावनि न'आवनो बांसिनै माने बाहायनाय जायो नंङा होनबा नोंथां?
औ
जेरै जोङो फोथारावबो होनो हायो बेरा जेरै जों बेखौ सेकर बेरा होननानै मि मिथियो नोंथांमोननि ओनसोलाव मा होनो आं बेखौ मिथिथला जेरै जोंङो बा मोस सौ बोरमा बेफोरबायदि बा माइ गायनाय बा मैगं थाइगं गायनाय बा फोनाय बेफोर जायगायाव जेरै मोसौआ हाबनो हाया बा बोरमाया हाबनो हाया बेफोरनि थाखाय जों माने एसे सेफनि थाखाय जों माने बेफोर औवानिफ्राय जों माने बेरा होनो हायो आरो।
औ औे ओ मिथिनाय बाय जेब्ला औवा हो औवा गायनानै जोब जोबोद मुलाम्फा जायो होननाय बायदि खोनानो मोनो आरो जोंनि थाखाय औवाया गोबां गोनांथार बेसेन होननानै आंङो मिथिनो मोनो आरो। ओ ओ औवाया जेरै जोंनो बनावबो जोंनो हेल्प हो ओ जोंनो सहाय खालामो।
औ
आरो ओ जोंनि थाखाय औवाया जोबोद गोनांथार होननानै आं सानो मानो होनब्ला जोंनो मोनसे न' लुनोब्लाबो जोंनो औवानि गोनांथार।
औ
आरो जोंनो नोंथाङ ओ जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि बारा ओ ओ लामाफोराव जोङो गेट बानायोना
औ औ
बेफोरबायदिनो बारा थाखा फैसा गैयिनि थाखाय जों बेफोरबायदि ओ वाल होनो हाया आरो जोंङो औवाखौ औवानिजोंनो जेवरा हेबनानै जोङो बेफोर बियो आरो जों ओ जोंनि ओनसोलावहाय जेब्ला जों खोथिया फुयो अब्लाबो जोङो बे औ औवाखौनो दाननानै जोङो ओ थेङल जिदनाय जायो आरो खोथिया खानो थाखाय नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बेफोरबायदि नुनो मोनो ना?
औ मोनो नोंथां नोंसोर नों नोंथांमोननि ओनसोलाव जेरै बै खोथिया हानो थाखाय बेखौ मा होनोमोन थाय नोंथाङा दा बावैसो होन्दोंमोन ना बेखौ जोंनि जायगायाव बेखौ माने आरुं बुंनाय जायो आरोना।
औ औ
आरुं बुंनाय जायो जेरै जोङो बा बिल्डिं बांला बेफोरबायदि न लुयोबाबो जोंनो औवा खौबौ नांगौ जायो नङा होनबा नोंथां बेफोरबायदि गिदिर गिदिर न' खानो थाङोब्ला गोबां औवा नांगौ जायो। जेरै औवा नङाबा जोङो मोन से गिदिर नखौ जों खानो थाखाय उसुबिदा जायो बेखौ माने सुंथानो थाखाय थाखाय बा जेरै जोङो सातखौ बानायनो थाखाय जोंथ' बे थखथा दोनायखौ जों सुंथानो थाखाय जोंनोथ' औवाखौ नांखाथारगौ।
औ औ नंगौ
बेनि थाखाय माने जोंफोर माने औवा नङाबा माने जों जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि बुहुमाव माने खामानि मावनो हाया होननानै बुंजायो आरो आंनि माने गोसोआव आरो
औ औ।
जोंथ औवाखौ बुंनो थाङोबा जोङो ओं ओंखाम ओंख्रिबो जों संनो हायो नङा होनबा नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां थारैनो।
औ
दे बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमब्ला।
औ नोंथांजों सावरायनानै बा मोनथिनानै जोबोद गोजोननाय मोननाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो आं मिथिगो नोंथाङा फोरमायहरनाय थाखाय जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय साबायखर बावबाय नोंथांनिसिम
आंनिफ्रायबो